औ खोनादों।
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ आं खोनादों।
ओ नोंथांङा दा फ्रियावनो दंङ नामा?
दाथ' ओं फ्रियैनो दंङ नोंथां।
अ नोंथांजों होनबा दसे सम सावरायजागोन ना।
सावरायजागोन नोंथां
ओ नोंथांजों दावबायनायनि दसे सावरायनोसै नामा?
हा खोनायाखैय
ए जायगा दावबायनायनि दसे सम सावरायजागोन नामा?
सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
नोंथांङा दा। ओरैनो बबे बबे जायगायाव दावबायखांखो मा मा नुखो? बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो?
औ आं नोंथां ओरैनो बेरायनायाथ' जोंना बेथ' गोजान दावबायनाय होनोब्ला आंङो दासिम दिल्लीयाव थां थांफेरदों आरोना बेनो आंनि गोजानसिन दावबायनाय बेनिफ्राय खाथि खालानि जायगा बिदिनो जोंनाथ' ओरैजाय अरुणाचल खाथि जायो नालाय अरुणचल बरदाराव बे ओंखायनो अरुणाचलनि खाथि खाला बिदिनो जायगाफोराव गोबां बेरायहैबाय आंङो बिदिनो आरो। दा जिहेथु गुवाहाटियाव थायो हिसाबै गुवाहाटिनि बिदिनो माखासे जायगा फोराव बेरायो आरो बेयाव थानाय माखासे ओ फिसा-फिसा बिदिनो पार्कफोर बा बिदिनो साइन्स मिउजियाम बेफोराव बेरायो
औ
बिदिनो बेरायनानै मोजां नाङो आरो नोंथां।
औ गोसोखौ एसे मोजां मोनोना नोंथां बेरायनो मोनोबा।
ओं दा आङो दिल्लीयाव थांनायाव मा मा नुबोखो होननानै बुङोब्ला
औ
बेयाव थांनायाव आङो जेनेबा ट्रेनजोंनो थांनाय जादों। जेहेथु जों ट्रेनजों थांनायाव बिदिनो गोबां मा-माने एक्सपिरियेन्स मोनलांदों होननानै बुंजायो आरोना। जेनेबा जोंनाथ' दिल्लीसिम थांनो थाखाय गोजान जायो नालाय लामा या थांलाय फैलाय सानसेजों मोनहैया सानैजों मोनहैया बिदिनो सानथाम सानब्रै गाहाम लायो बेयाव माने न'खरनि मानसिफोरजों थांनाय जादोंमोन नालाय बेयाव न'खरनि मानसि बिदिनो रायलाय होनलाय थांनाय बेयाव माने मोजां मोनदों आरो गोसोखौ।
औ फेमिलियैनो ज' आरो।
औ औ फेमिलियैनो थांदोंमोन। बेनि उनाव बैयाव थांखांनानै ओ जोङो इण्डिया गेट नायहदों इण्डिया गेट ओफ्राय कुथुबमनार बेयाव थांदों माने जायगाफोरा ओरैबायदि समायना ओरैबायदि साफा क्लिन माने मोजां मोनहैदों आरो थांनानै जेराव गोबां सुबुंफोरानो बे जायगाखौ गोबां ओ माने फरेनार्स फोरबो फैनानै नायफैयो माने मानसि बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरनि मानसि फोरखौ लोगो मोननानै गोबां मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ जेनेबा बिसोर एसेबाबो सावरायनो मोननानै बा बिसिनि बिसोरबो जोंनि बेयाव जोंनि जेबा इण्डियायाव फैनानै बिसोर बिसोरबो माने मोजां मोनफैयो गोबां कालचार जोंनाथ' आ गोबां कालसार गोबां हारिनि मानसिफोर थायो नङा होमबा जोंनि बे इणडिया बेयाव जि थु आङो दिल्लीयाव थांनायाव आङो दख'ना गाननानै थांदोंमोन आरोना बेयो आंनि मोजां एक्सपिरियेन्स जेराव। माने बेलेग जायगानि बेलेग हादोरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरा माने आंनि गाननायखौ नुनानै
आ आं खाथियाव फैनानै जेनेबा आं कुथुबमिनाराव थांनायाव आरो ना।
औ
खाथियाव फैनानै माने बिसोरो सोंफैदोंमोन आरोना बे नोङो मा हारिनि एबा मा जाथिनि द्रेस बेखौ माबोरै गानो? बेयाव आङो माने खोन्थानो बिरादउ प्राउद प्राउड फिल खालामदों आरो ना गाव खौनो जेनेबा आङो बे जायगायाव थांनानै गुबुन हारि
मोजां जाबाय होनबा
औ इटालिनि मानसि बिसोरो बिसोर मानसिफ्रा फैनानै आंनि खाथियाव फैनानै सोंफैदों जेनेबा बे गाननाया माबोरै गानो बेखौ माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै सोंफैदों आरो माने आंबो गोग्गानाय मोनदों आरो ना जेनेबा जोंनि हारिनि गाननायखौ जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंहैनानै माने बिसोरबो एसेबाबो मोनथिलांनो हादों जे जोंनि इण्डियायाव बिदिनो बर' होननाय मोनसे जाथि दङ जेराव बिसोरनि गाननाय जोमनाया बेबायदि बेबायदि बे बिसोरबो बेखौ मिथिलांनो हादों बेखौ आङो मोजां मोनदों आरो
औ
बेनि उनावहायो आरो बेरायनाय होननानै बुङोब्ला। जोंनि बिदिनो खाथि खाला ओनसोलफोराव गोबां बेरायदों आरो आरो जोंनि गुवाहाटियावनो थानो जेनेबा सिरियाखाना मा होनगोन बिखौ जिब जुनारफोर जेराव दोनो बेयावहायो थांदों बेयाव गोबां बिदिनो मोसा लख्रा बिदिनो नुनो मोनदों बेफोर नुदों आरो जोंनियाव जेबा साइन्स मिउजियाम बे गुवाहाटियाव साइन्स मिउजियाम मोनसे दं साइन्सनि जेनेबा माखासे खोथाफोरखौ जों बेयाव थांबा मिथिनो मोनो आरो जेनेबा जोंनि
अख्रांआ व मा मा थायो जोंनि बुहुमाव माबायदि जेनेबा जोंनि बुहुमखौ साना माबायदि गिदिङो बा अखाफोरा अख्रांआव थानाय माखासे फिसा-फिसा बेफोरबायदि बुस्थु बुस्थुफोरखौ जों बेयाव नुनो थाङो आरो
औ
गोबां बिदिनो जायगा बेरायबा माने गोबां नलेज मोनो गोबां बिदिनो रोंगौथिफोर बारायो आं बेखौ सानो आरो नोंथां आरो बे माने बिदिनो दानि आं बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा मोनसे जायगायाव जोङो दावबायहैयोब्ला बा जोङो बै जायगानि माखासे थासारिफोरखौ मिथिबोयो बा बैसोरबो जोंनिखौथि फियो बिदिनो राव हारिमुफोरा सोलायलायनाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बेयो औ मोनसे हारिजों मोनसे हारिनि गेजेराव जेनेबा बिसोर माबायदि जायो मा रायलायो माबायदि गानो माबायदि जोमो बिसोर बिनि रायलायनाय‌ बासायामा बेखौ जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैब्ला माने जोङो बेखौ सोलोंनानैबो लाबोनो हायो बा जोङो गावनिखौबो दिन्थिहैनानै बयखौबो मिथिहोनो हायो बेबायदि जायो आरो नोंथां
औ औ होनोमबा नोंथाङा गोबां जायगा बेरायनो मोनबाय ना
बेरायनायाथ' बिदिनो एसे बेरायबायखौनो होनजायो
औ
नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायखो नोंथाङा खोन्थानो हागोन दे एसे
आंबो ओरैनो बांद्राय गोजान गोजानाव बेरायनो मोनाखै ओरैनो खाथि खालायाव एसे बेरायनाय बेनोल' आरो ओरैनोथ' आंबो दिल्लीयाव थांबाय थांनायालाय ताजमहलखौ नायहैदोंमोन आरो ताजमहलाआ बोरै
सोन होननानै मिथि नङा होनोमबा बेखौ
औ
ताजमहलखौ जोङो अन्नायनि नेरस होन्नानै मोन
औ औ बेखौनो नायनो होननानै थांदोंमोन आरो
औ
नाय बेखौ नायहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय आसामनि बाहेराव उरिस्याव बेरायहैबाय ओमफ्राय जम्मु काश्मिराव थांनो मोनबाय बिदिनो खाथि खालायाव बिदिनो अरुणाचलाव एसे थांबाय ओमफ्राय बिदिनो जायगायाव आरो
ओं ओं बिदिबा नोंथाङाबो माने गोबां जायगा बेरायबाय बिदिबा काश्मिर जम्मु काश्मिराव थांनायनि एसे खोनथानो हागोन नामा?
बियाव थांदोंबाबो जोङो बारा बेरायथिनो मोनाखै जों थांनाय समावबो एसे दावराव दावसि जादोंमोन नालाय बे समावहाय जों ओंखारनो मोनासै आरो रुमनिफ्राय जे बेयावदि दावराव बिनो आथों बादि माबा माबि फैबाय थायो नालाय इसिनिथिंजाय दावहा जाबाय थायोना बरदार जाहैयो ओरैजाय बिनि थाखायनो बिदि खुला बेरायनो मोनद्रायासै आरो ओरैनो बे बै हाजो बरफ हाजो थायोना
ओं ओं
बेखौ नायहैबाय ओमफ्राय बिदिनो हाजो सायाव बिदिनो मन्दिरफोर बिराद मन्दिर दङ बेयावहाय बेफोरखौ एसे नायहैनो मोनबाय आरो गोदोनि नेरसोनफोर मोनसे मोननै दङ मन्दिरफोरा फुराना फुराना मन्दिरफोर बे फोराव थांहैनो मोनबाय ओमफ्राय ओरैजाय उरिसायाव थांनायाव लैथो दं नालाय लैथोआ माबायदिखौ एसे नायनानै फैबाय आरो
औ
बिनिफ्रायथ' ओरै गैया बेरायनायानो
औ थांनायाव ओरैनो माजों थांनाय जादों नोंथाङा ए
थांनायाव ट्रेनजोंनो थांनाय जादों नोंथां
अ
लामा गोजानबो साननै सानथाम गाहाम लायो आरो सहैजासिम
औ औ माने बोरैबा बिदिनो लोगो मिलाय नाय लोगो मिलायनायफोरजों थाङोब्ला माने मोजां मोनो आरोना ट्रेनफोरावबो जे
औ औ न'खरनि बिदिनो फेमिलिजों थांफादोंमोन आरो
औ औ मोजाङानो बिदिनो न'खरनिफोरजों बेराया जेनेबा
बेरायनो मोनद्रायासै आरो
ओं औ होनब्लाबो जायगाखौ एसे नुहैबाय आरो ना
एसे नुबाय औ
औ जेनेबा लोगोफोरजों थांनानै जिबायायदि गोनां मोनो बेबायदि न'खरनि मानसिफोरजों थांबा साबसिन गोजोननाय मोनो आरोना जे नेबा ज' न'खरनि मानसिफोरजों थाङोब्ला
औ
उ
रायलायनाय मानाय थानाय जानाय फ्रिसिन मोनो आरो न'नि मानसिजोंबा
उ ओ
थानायफोराबो बिदिनो रुमसो थाहैनांगौ नालाय
औ
एसे साबसिन जायो आरो उ
मोजाङानो दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जासिगोन नामा।
औ जाबाय नोंथां होमबा दोनथ' जासिगोन नामा?
औ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां बिदिब्ला।
औ दे।